खोनादों औ खोनादों
अ खोनादोंना नोंथां अ नोंथांनि मानथोखौ माने फार्स्टआव खोनायाखैमोन औ हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा खालामगासिनो
नोंथां जों
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा हेलौ हेलौ
हेल' ओं खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रियैनोदोंबा
औ फ्रि
हेलौ नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां खोनायाखै नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंनि बुंनायखौ आं खोनागासिनो दे औ दं नोंथां
गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा आं नोंथांजों अनला ओंख्रिनि बा एसे सावरायनो नायदोंमोन आरो
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ होमबा आं नोंथां जागायग्रोनोसै नामा
औ जागायग्रोदो नोंथां
हेलौ औ अनला ओंख्रि होनोबाथ' नोंथाङाबो अ अनला ओंख्रि होनोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ अनला ओंख्रि खौ नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'निनो कालसारेल जेनेबा अनलायाथ' जोंनि बर'निनो गोहोम गोनां ओंख्रि नङा होमबा अनलाखौथ' बयबो जाखायो औ नों थाङा ओरैनो अनला ओंख्रि जानानै मोजां मोनो ना मोना जेनेबा?
औ अनला ओंख्रिखौथ' जानानै जों मोजां मोनो नोंथां अनलाखौ जा मोजां मोनो। जेनेबा जों बेदरजोंबाबो ओरै मेवाइफोरजों
अनलाजों दाउजों अन अनलाजों मेवाइ जेनेबा बेफोर बादि संबाबो गोथाव आरो अनलाजों ल- लकेल दाउ बेफोरबायदि संबाथ' गोथाव जाखायो नङा होमबा नोंथां
आरो जों अनलाजों मुला गुन्द्रुगबो संनाय जायो नङा होमबा
अ बानायनो थाखाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादोंना अनला ओंख्रिखौ जेनेबा जों बानायनो थाखाय जेनेबा अन गुनदैखौ उननानै लानांबाय माइरंखौ नङा होमबा नोंथां
औ माइरंखौ
खोनादोंना औ उनना लांखांनायनि उनावसो बेनि उनावसो बेनि उनावसो जेनेबा जोङो बेखौ दै फुदुंबाय सारायाव जेनेबा नङा होमबा
औ औ
खोनादोंना नोंथां सारायाव जेनेबा दै फुदुंनानै बे- -खौ दैयाव होबाय अन गुन्दैखौ दैयाव होबाय बिनि उनाव बेदर होयोबा बेदर होबाय बेबायदिनो संनाय जायो आरो जेनेबा जों नङा होमबा नोंथां
ओं ओं
खोनादोंना बेयाव खारै एसे होदलाबाय खारै एसे होदलाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जों बेफोरबायदि अनलाखौनो मिथियो जेनेबा जोंथ' जानानै बर'फोरा मोजां नाङो नङा होमबा
औ औ
खोनादोंना नोंथां औ बर'फोरनिनो मोनसे मेइनलि अनलायाथ' बर'फोरनि मोनसे मेनलि अनला ओंख्रि मेन ओंख्रियाथ' बेनो जाहैबाय नामा होमबा नोंथां
ओं ओं
खोनादों अनलायाथ' जेनेबा आसाम ओ जि आइ टेक्स मोनजाबाय नङा होमबा
औ औ
जि आइ टेक मोनबाय अनलायाथ'
ओं
बेफोरबायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जेनेबा बानायनो थाखाय जोबोर खस्थ' जायो आरो जेनेबा नोंथां नङा होमबा जायबा संग्रा बिसोरसो मिथिगौ जेनेबा अनलाखौ बोरै बेसेबां खस्थ' ना नांगौ जायो बेबायदि नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ जेनेबा अनला अनलायाथ' नोंथांमोननि जाय अनला अनलानि बागै नोंथाङा मा मा ओरैनो मिथिगौ जेनेबा एसे फोरमायना होदो नोंथाङा जेनेबा
हेल' नोंथां।
अ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङा ओरैनो अनलानि बागै ओइ मा मा औ
जोंथ' गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुबैनाय नङा होमबा? उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय जेनेबा आबैमोनखौ आइमोनखौ संबोनाय नुबोदों नङा होमबा? आबैमोनखौ आइमोनखौ संबोनाय नुदों नङा होनोमबा न'फ्राव। अ खोनादों खोनादों नोंथाङा
नोंथां अ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
गोदोथ'आव उवाल एबा दिंखियाव अननाय जायोमोन। उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायोमोन नङा होनबा माइरंखौ।
औ। थ' बेबादिनो उननानै लानानै बानायबाय नङा होमबा?
आरो दानि जुगावथ' गासैनिबो न'आव मेसिन थायो नङा होनोमबा मिक्सार मेसिन
औ मिक्सार मेसिन थायो नङा होमबा औ।
आजिखालिथ' उवालफ्राव उवाल्डफ्राव देनायखौ बारा नुनो मोनला। गोदोसो नुयोमोन दाथ' मिक्सार मिसिनाव
दिंखि नोंथांमोन जेैबा मा होनो दिंखिखौ।
जोंथिंबो दिंखियानो होनो औ औ।
औ बेबादि दिंखिजोंबो जेनेबा गोदो फुङावनो उथिनाय जेनेबा बेफोरबायदि माइफोरबो माबायोमोन नङा होमबा उलार। फोराव जेनेबा उवालफोराव माइ फोरखौबो जेनेबा उनाय जायोमोन मिलाबो गैयामोन नालाय गोदोनि जुगाव नडा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथ औ खोनादों।
औ बेफोरबायदिनो मिलफोरबो उनाय जायो नङा होमबा नोंथां मिल बे बेबायदि माइरंफोरखौ उननाय जायो आरो गोदोनि जुगाव दानि जुगावथ'। हैइ जेनेबा मिचिनखौ सालायबानो जाबाय बे बुस्थुआ
औ।
खालामामनांगौल'सो सुइसखौ होननानै नङा होमब नोंथां बे अब्लानो जाबायानो जेनेबा बेयो औ जेनेबा ओरैनो नोंथाङा
बेखौ उनखांनानै जोङो जेनेबानखांनानै उनखांनानै जोङो। जेनेबा मेवाइफोरजों सङोबा मेवाइफोरखौ मेवाया जेनेबा सायाव बिलाइ थायो नङा होनबा औवा माबा नाथाय नङा होमबा बिख'बा बिखौ मोजाङै मोजाङै जों बोखानानै हाग्रोनानै एसे मिजि मिजि हानानै जोङो। गामलाफोराव दोननानै खारै लगायनानै दोनो नङा होमबा मेवाइफोरखौथ'
औ दोनो नोंथां दोनो दोनो नोंनो जेनेबा बार हारनो हाबनाय रोखोम दोनबाय जेनेबा
औ जोंथ' जोंथ' संनायनि एक्सपिरियेन्स गैया होनबाबो एसे जा मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनोसै आरो नोंथांनो जेनेबा न'नि लकेल दाउफोरजों सङोबा जोङो बुथारनानै लकेल दाउफोरखौ गां फुनानै गोदानानै जोङो। गोदानानै आराम सुनानै जोङो मस्ला मस्लि होनानै। एवफ्रामनाय एवफ्रामनाय माने मोनजासे बायदि एव जोङो एवनानै दोनथ'नायखौ एवनानै दोननायखौ नुयो नङा होन ओमफ्राय आरो जोङो उनाव
थांनानै बेयाव ओंख्रियाव गारलाना होबाय।
जेनेबा जों दैखौ फुदुंबाय नङा होमबा। दैखौ फुदुंबाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा दैया दैया ग्लब दैया ग्लब ग्लब गोदौबाथाय जोङो बे अनखौ ओ बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव जों अन गुन्दैखौ लाना अन गुन्दैखौ लानानै जेनेबा जे अबे जायगायाव गोदौदों बे जायगायाव जेनेबा जोङो ओरैनो गारलाना होनो हायो नङा होमबा आरो जों बिदि खालामालासिनो बा बे गामलायाव जोङो दै दै गुदुंजों दै गुदुंजों गलायनानैबो जों दाइरेक्ट दै गुदुंजों दाइरेक्ट गलायनानैबो जोङो होसननो हायो नङा होमबा ओं खोनादों दा
हेल'
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां खोनायाखै ओं खोनादों जेनेबा जों दै गुदुंखौ दै गुदुंफोरजों गलायनानै जों होनायखौ नुनो मोनो आरो खोनादों दा नोंथाङा? जेनेबा जोङो ओ बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होसनना हायो नङा होमबा?
औ बेदर औ बेफोरखौ होनाय जाबाय उनाव
बेदरखौ होनाय जाबाय आरो जों दसे बे अनलाखौ जबोनानै जेनेबा मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुनदियाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा बिदिनो उनाव बिदिनो गोदौहोन जेनेबा खोस्लिजों हायबाय थायोबाबोथ' बियो अनलाया खामनाय बाय खालामलांनाय बायदि आथा आथा जायो नङा होमबा? जों खोसलि एरबाय थानो औ एरबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो आबै आइमोनखौ
औ नुनो मोनो नोंथां नुुनो मोनो।
बेनिफ्राय दसे थानानै जों जानो जाबायनो आरो।
औ बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो आरो जेनेबा अनलाखौ। औ नोंथाङाथ' जाय एसे मिथिगौ बेखिनि बेखौ आंनो फोरमायना होबाय नङा होमबा नोंथां
औ
नोंनियाव जि जा एसे टेलेन्टाव जि बा मा थियाव जे दोङो बेखिनि आखौ नोंथाङा आंनो
औ आंथ' संनायनि एक्सपिरियेन्स गै आंथ' संनायनि एक्सपिरियेन्स गैफेरा
जों आंबो आंबो गैफेरा गैनाया नोंथां ओमबाबो अब्लाबो मि थिगौ आरो संनायखौ नुफेरदों नालाय गोदोयो जेनेबा बेफोरबायदिनो संनायफोराव थाफायो नालाय बेफोरखौ नुदों जेनेबा बेफोरनि जि स्टाइल बेफोरबाय बानायनाय बेफोरखौ नुनासो जोंबो बुंदों नङा होमा नोंथां दाबा जोंनि बुंनाया एसे माबाबो जानाय जेनेबा नङा होमबा जोंथा जोंथ' खोथाया नङा होमबा नोंथां
ओं ओं जेनेबा जों माबायदि स्टेपै जिबायदि माबायदि स्टेप स्टेप लानानै संनायखौ नुनो मोनदों बेखौ नोंथांनो फोरमायना होबाय आरो जे आङो जि मिथिगौ
नोंथाङा जि फोरमायना जेनेबा अनला ओंख्रिनि बागै आंनो जि गुवारै फोरमायना होबाय
बेनिखायनो आं नोंथांखौ जेनेबा मोजां मोनबाय आरो नोंथां। दाथ' जोंना समाबो जाबाय नङा होमा नोंथां
औ औ नोंथाङाबो नोंथाङाबो जि मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायना होनाय। नि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। बिदिबा जों मालाबा गुबुन टपिक लानानै ओं गुबुन सावर
रायलायलायसिगोन सावरायलायसै। सेव दे होमबा नोंथां ना गोजोनथों गोजोनथों नोंथां। औ गोजोन्थों नोंथां।